औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम ओ गाहाम हामलायनायखौ खौ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ जा हामबाय नोंथां नोंथाङा नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे ओ दा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानादोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ औ ओ दा जोङो दैज्लां बोथोर राव थ' जोङो दा माइनि आबाद मावो नङा होमबा
औ
औ बिदिनो ओ जोंङोथ दा ओ मा होनो माइखौ जोंङो बोरैहाय गायो होनब्लानो
औ औ औ हागोन हागोन नों थां ओ माइखौ जों दाथ' दैज ज्लामाव गायनाय जायो बेबायदिनो माइलिखौ सोमग्रोना दोननाय जायो नोंथां दैमा ओ फुख्रिफोराव ओ खायफाया दंकल फोराव बेबायदिनो साया ओ सि सेरनानै ओ बाल्थिंफोरावबो सोमनाय जायो आरो फुख्रिफोरावबो सोननो जेनेब बेबायदिनो सोमना दोननानै ओ खप्तासेसो लायो आरो सोमना दोननाया बेबायदि गांजा अरनो थाखाय आरो बे खौ ओ औवानि आइजेेंआव लानानै बेखौ ओ बै दुब्लियाव फोमोन खामनानै दोननाय ओ माबायाव हालेवखानानै दोननायाव बेखौ लानानै थांनाय जायो बसतानिफाय बख'ना लांनां लायनाय लांनां जायो जेनेबा माइलिखौ बेबायदिनो लांनानै बेयाव सो सारना होनाय जायो आरोना दुब्लियाव फोमोनखाना दोननायाव बेबायदिनो मास मोनसेसो गाहाम लायो बेयो रज'नो थाखाय बेबायदिनो खोथिया महर जायो बेबायदिनो खोथिया जानानै बेग गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवखानाय जायो बेबायदिनो दुब्लिखौ हालेवखानायाव गायनो थाखाय बेखौ फुनाय जायो आर रोना मास मोनसेनि उनाव ओ बेखौ फुनानै लाग्रोनाय जा जानानै बेबायदिनो हायज्रा लानाय जायो हायज्रा लानायाव बेबायदिनो सानथाम गाहाम माबा फुखानानै दोनबा मोजां जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो फुना लाना दोननायखो गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओम गोबाव समसिम माइ ओंखारो बेबायदिनो गायखांनायनि उनाव माइ बिदां जायो बेबायदिनो मोन लाङो माइफोरा मोनलांनानै बेबायदिनो हानायबो जायो बेबायदिनो खामलाफोर लानानै बाहायो खायफाया दानियाथ' मिसिंफोरजो हानाय जायो नोंथां औ औ बेबायदिनो हानाय जायो ओ हाखा खांनानै बेबायदिनो न'फोराव लाबो खायब हैया दुब्लिफोरावनो बेबायदिनो नाखानाय जायो ओ थेक्टरफोरजो बेबायदिनो नाख खायो नाखानानै लाना फैनाय जायो आरोब। बेबायदिनो नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि माइ गायनाय जायो औ
बिदिनो माइज्लि सोम ग्रोनानै माइज्लि बिदिखौ जों सोमग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो गाजा बेरनो थाखाय बेखौ ओ बोखांनानै लाबोयो बिनि उनावहाइ बोखां थांनानै लाबोनानै जोङो बेखौ ओ हायाव जोङो लखबना दोनो आरो आरो बेनि उनाव थालिर बिलाइ नङाबा जोङो थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै दोनो आरो जाहाथे बेयो बेेरो औ अब्लासो अब्ला जोङो नोंथाङा दानि बुंलांनाय रखम फोमोनना दोननाय दुब्लियाव जोङो फोहैनाय जायो आरो बिदिनो मास मोनसे एबा मास मोननै थानानै जोङो खैथिखौ फुनानै बिदिनो हालेवनानै नै गायनाय जायो आरो नोंथां। आरो औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओमफ्राय बिदि माइनि आबादनि अनगायै। मा मा मेगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथां
अ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो फान्थाव आरो जेरै जिंखा फथल बेबायदिनो आबाद मावनाय जायो जुखाम आबाद बायदि बायदि बेबायदिनो मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ ओ आबाद होनोबाथ' जोंना गोबां आबाद दं नङा होनब्ला जोङो माइखौ गायखांनानै औ माइखौ गायखांनानै जोङो जेब्ला हाखांगोन अ अब्ला जोंनिया लोगो लोगोनो। बेसोर फैयो नङा होमबा बिदिनो बेसर मथर औ बेसरनि जोङो थाव मोननाय जायो नङा होनबा? बाजारावबो बिदिनो खायफा खायफा बिदिनो फेरेेदनानैबो थाव दिहुननानै फानो आरो बिदिनो गोबां मुलाम फाजायो बिदि बेसरफोर आबाद मावनानै जोङो न'आवनो मोनजायो दाथ' आथिखालाव थावनि दामा गोबां बां बांलांदों नङा होमबा नोंथां औ औ नंगौ ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसो एबा बेसरनि आबाद मावो जानांगौ
औ औ मावो मावो नों
औ औ ओ आरो बिदिनो मेगं थाइगंनि आबाद बिदिनो मा मा मेगं थाइगंनि आबाद मावो नोंथां
अ बेबायदिनो जोंनाव ओम जेरै खाख्रेल खाख्रेल मैगं आरो बेबायदिनो भिन्दि ओ आरो आलुफोरखौबो माबायो आरो बेबायदि ओ बिन फोर बेबायाददि दङ आ आरो मैगंफोरा बेफोरखौ हालेवनानै लागोरनाय जायो आरोना हालेवनानै लानानै बेबायदिनो ओ माबाखौ बिनखौ गायलांनाय जायो ओ बेगरखौ औ औ बेगरखौ होलांबाय थायो मोनसे मोनसे से औ गरसे गरसे होलांनानै बेबायदिनो रज'बोयो आरो बिना बेनि सायाव आरो ओ इसे गन थुना होनाय जायो आरो जिं जिं
औ आरो जोंनिया थ ओ जेनेबा जों दैज्लां बोथोर माइ गायखायो होनना गासिबो गायखायो खायो नङा होमबा ओ बिदिनो माइ औ जोङो दा माइखौ जोङो गायाबा जाखाया नङा होमबा जोंनि आदारनि थाखाय बा जों ओंखाम जानो थाखाय जोंनो थ माइ गायनो नांथारखागोन औ बेनिखायनो औ गोबां सुबुङानो माइ गायो आरो नोंथाङा ओ बे माइफोरनि मुंफोरखौ एसे
औ औ हागोन नोंथां आं जेरै ओम बिहारि माइ ओ जोसा माइब्रा आरो ओ आइजुम आरो फुल फाख्रि ओ आरो रन्जित बेबायदि दङ आरो ओ माइब्रानिफ्राय थ जुमाय बानायनाय जायो माइब्रा बिदै बेबायदिनो अ जिआयनाय बुङो बेखौ फोरनि
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ बिदि ओ जेनबा बेलेग बेलेग गामियावहाय ओम सेरेब सावना जुमाय सावनाय जौ फाननाय जायो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव दा बि दि जौ फाननाय ओ गैथवा आरो बेनिखायनो बारा सावनाय जाया। बिदिनो माग ओ जेनेबा मागो बैसागो फोरबोफोरावथ' जों बर' हारिया जौ लोंनाय एसे एनै औ जौ लोंनाय नियम दं नालाय बेनि थाखायनो खायफा खायफा बिदिनो सावनानै दोनो आरो आरो जियायनानै नाथाय जोंनि गामियानो आथिखालाव गोबाङा बिदि दोन्नायखौ जोङो आथिखाल लाव नुनो मोनाखै आरो औ ओ आरो बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा ट्रेक्टरजों बांसिन बेन एवनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंनाा नांगोलजों एवनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां
अ दानि दिनावथ' बेबायदिनो ट्रेक्टरजोंनो बांसिन एवनाय जायो नांगोलजों बेबायदि बेे एवनाया खम जालांजोबबाय नोंथां औ गोदो गोदाय बांसिनमोन आरोना नोंथां औ
ओ मानो होननो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायथ' जोंना गोबां न'खरावनो सुबुंफोरनियाव ओ न'खर न'खर हर मोसौ हालि थाखायमोन नङा होमबा
औ
औ बेनि थाखायनो औ नंगौ बेनि थाखायनो दानि आथिखालाव बेनि थाखायनो गोदो गोदाय मोसौजों हालेव मोन आरो आरो आथिखालाव गोबां सुबुनानो बिदि मोसौ गैलिया न'खर न'खर हर बिनि थाखायनो औ आरो दाथ' मिसिननि जुग ओंखारबाय बेनि थाखायनो थाबबो जासिनो। जों हालेवा हा बुरजा बुरजा लानायफोरा औ बेनि थाखायनो ट्रेक्टरजोंनो हेवनायखौ हेवो आरो दा आथिखालाव जों नुनो मोनबोदों आरो औ
जोबलांनो हमजोब्बाय मोसौसो मोसौफोरदो हालेवनायफोरा नों थांना
औ नोंथांनि बादिब्ला दा मोसौजों हालेवनाया गोदो सा साबसिन मोन आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालवनाया साबसिन
अ दानाथ' ट्रेक्टरजों हालेवो ट्रेक्टरजों हालेनाया मोजां मोजां जाया मोसौजो हालौवनायानो साबसिनमोन आरोना थां मोजाङै लवलाङो नालाय नांगोलजों बेनिखायनो मोजां जायोमोन आरो दानियाथ' ओ हां फोराबो फोराबो मोजां मोजाङै जिं जिंफोराव थालांलाबायो नोंथां ट्रेक्टरजों हालायनाया नांस'वा जिं जिं आलि जिं फोराव नांसहैनो नागिरा।
औ औ औ आरो जोंनियाथ' माइफोराबो दा आथिखा आथिखालाव बारा जाबांला नङा होनोमबा? बिदिनो हालेव औ जोङो हा गोथांफोरावबो गायना होनाय जायो नालाय बिनि आरो माइ गसाफोराबो बारा बारायला फिथाइफोराबो बारा जाला बि
औ औ बेबायदिनो होननाय जायो खैलाफोरा थां थांजोब्बाय होननानै बुङा आरो मानसिफोरा बेबायदिनो।
औ गोदो गोदायहाय जोङो मोसौजों हालेवबाथ' जोङो मैबो होनाय जायोमोन ना बेनि ओंखायनो हाया मोजाङैनो मोनोमोन। आरो बेनि थाखायनो गोदो ओ गसायाबो बारयोमोन माइ फिथाइ मोननाय ओ बिघायावनो जोङो बेस मन मोनोमोन।
औ
आथिखालावथ' बिदि दा मोननायखौ जोङो खोनानोबो मोनला आरो नुनोबो मोनला नङा होमबा औ आरो आथिखाल आथिखालावबां एम्फौ ओंखारबाय माइ जानाय नङा होनबानो
औ' ओंखारबाय औ'।
बिदिनो जोङो माइफोरखौ खौबो गायनानै जोथोन लाय आबाद‌। नाथाय जोंना। ओरैनो आबाद मावनायनि। खस्थ'आ ओरैनो थांगारनाय जायो आरो।
औ थांगारो औ।
औ नंगौ। ओ बिदिनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जेन'बा बा जोगोनारफोर बिदिनो आबाद मावोना मावा नोथां!
औ मावो जोंनावबो जोगोनारनि आबाद मावो मावनाय जायो बेबायदि दाथ' बहुद जाबाय जोगोनारफोरा जेनेबा फाननोबो हानाय जाबाय दानिया बिराद जोगोनार गायग्रा जाबाय आरो ना। दानिया। मानसिफोरा जोगोनारखौ गायो होमबा बेबायदि बिदिनो फुलिफोरखौबो गायो खाय खायफाया खायफाया आरो बेगरफोरखौबो गायनाय ज जायो आरो ना बेबायदिनो बियो हालौवाबाबो जायो हाफोरखौ ओरैनो जालाबायो बेगरफोरा गारना दोनबानो जालाबायो। बेनिफ्राय आरो जोगोनारनिफ्राय हाइ बे बिजौफोरखौबो जानाय जायो आरोना नोंथां औ।
जोङो थास' गायो फटल गायो बिदिनो गोबां मैगं आरो। बा बेफोरो ओंखार नङा होमबा।
औ औ ओंखारबाय औ।
बिदिब्ला नोंथां। जोंना समाबो जाहोलांबाय जोङो बेखिनियावनो जोंनि राय्लायनायखौ दोन्थ' जासिगोन नामा।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां